हेलौ औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ नोंथाङा मा होनो बेस्थ' नामा?
आङो दाथ' बेस्थ' नङा ओरैनोसो दङ नोंथां।
अ होमबा नोंथाङा आंनो मोनसे मागो दमासिनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन।
औ हागोन नोंथां।
फोरमायलांदो बिदिबा।
औ औ दा मागो स दमासिनि होननानै बुङोब्ला मागो दमासिया जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि ओ फोरबो जायखौ जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ फालिबोबाय थाखादों बर' हारियावहाय दा जोंना हाय बे फोरबोआ मा आबादजों गाहाय आरो माने आबादजों लोब्बा लाखि नानै बे फोरबोखौ जोंना फालिनाय जायो आरो।
जेरैहाय जोंना दैज्लां बोथोरनि आबादनि फसलखौ न'आव थिसनखांनायनि उनावनो जोंना मागो फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो। आरो बे फोरबोखौ जोंना पुस दाननि जोबथा हर आरो माग दाननि गिबि सानखौ हमनानै सानथाम सानब्रैयालागै बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो। बेनिफ्राय बे मोननै दाननि गेजेर समखौ जोंना मा मा होनो असमिया रावावहाय दमाहि एबा दमासिबो बुंनाय जायो। बे दमाहि सोदोबनिफ्रायनो असमिया रावनि दमाहि सोदोबनिफ्रायनो जोंना बर' रावआवहाय बे दमासि होननाय सोदोबा फैदों आरो नाथाय बेखौ माग दानाव जानायलाय बे फोरबो खौ जोंना बर'फोरा दमासि दमाहि बेफोर ओ बे सोदोबखौ मुंख'बाय थायालासिनो जोंनाहाय मा थोंजोङै बर'फोरा मागो होननानैसो बुंनाय जायो आरो मानो होनना बुङोब्ला बे माग दानाव जायो नालाय। लोगोसेनो ओ मागो फोरबोआवहाय जोंना गु बुन फोरबोनिफोर बादि जाया जेरै जोंना बाथौ फुजायानो जा बैसागु फोरबोआनो जा जेरावहाय जोंना दामनाय देनायजों आरो जोंना बैसागुफोरावहाय जेरै गाननाय जोमनाय रोजाबनायनि गेजेरजों गाजा गोमजायैहाय फोरबो खुंनाय जायो। नाथाय बे फोरबोखौबो जोंना गाजा गोमजायैनो खुङोब्लाबो बे फोरबोआव जोंना रोजाबनाय मोसानाय बेफोरबायदि जेबो जाया आरो। बेहाय जोंना मा जायो जानाय लोंनायनि गेजेरजोंसो बे फोरबोखौ ग्रोम ग्रोमै रंजानानै फालिनाय जायो आरो। जेरैहाय बे फोरबोयावहाय जोंना साननो थाङोब्ला गासैनिबो न'खरावनो होनजायो जे जोंहा जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल थाया। माइरंनि औ ना बेदरनि लोगोसे मैगं थाइगंनि साफ्रोमाबो जायो होननानै बुंनो हायो आरो। मानो होनबा बे फोरबोखौ जानाय लोंनायनि गेजेरजोंसो जोंना नाय जायो आरो जोंना फिथा सौराइनि खोथाखौथ' दा बुंखासै बे मागो फोरबयाहाय जोंना फि था सौरायाइनि संनाय बा खावनायनि फिथा सौरायाइ खावनाय संनायनिनो जानायजोंनो जोंना बे फोरबोखौ फालियो आरो। जेरैहाय जोंना पसथाननि जोबथा सान एबा संक्रान्ति खालि बयनिबो न'खरावनो आइजोफोरा जोंना फिथा गुन्दै देयो आरो नोंथां। लोगोसेनो जोंना उवाल गाहेन एबा दिंखि बाहायनानै गोदान संग्राय खादा आरो सान्द्रि गुबुं बाहायनानै अन गुन्दैखौ देनानै फिथा सिथाव सावनो थियारि खालामनाय जायो आरो। लोगोसेनो फिथानि थाखाय जोंना जोसा माइरं आरो सिथाव लारुनि थाखाय माइब्रा माइरं बाहायनाय जायो आरो। बेनिफ्राय खायसे गामिफ्रावहाय मा जोंना माइब्रा माइ रंनि सबाय गोरान एवनानै गुन्दै देना बेखौ सौराय गोरान एबा सौरायाइ फिथर बानायनायखौबो जों खोनानो मोनो आरो मोन फ्रोमबो गामियाव खालामाबाबो खायफा खायफा गामिफोरावहाय बेखौ बर'फोरा बानायो आरो लोगोसेनो माइब्रा माइरंनि सौरायाइबो हमो आरो एवो आरो हासुं फिथाफोरबो बानायनाय जायो आरो। संक्रान्ति खालि देनानै बे हरनिफ्रायनो जोंना मा फिथा सिथावखौहाय सावजेननाय जायो आरो। बेफोरखौ जोंना मानसिफोरा नाथाय सावोब्लाबो खुगायाव होनायनि सिगां ब्ला मानसिया जानायनि सिगांहाय जोंना मा खालामो बेखौ जोंना मोसौनोसो जाहोग्रोनाय जायो। मानो होनना बुंब्ला बे फोरबोयाहाय जोंना थोंजोङै आबादजों लोब्बा थानाय आरो जोंना दा बिरों दामिन बिथिङाव जौगानायनि जाहोनावसो जोंना गोबां जन्थ्रफोर ट्रेक्टरफोर बायदि बाहायनानै जोंना आबादखौ ओ आबाद मावनाय जायो। नाथाय गोदोनि समावहाय जोंना मोसौजोंनो हालेवनानै आबादखौ मावोमोन। थ' मोसौआनो आबादजों थोंजों लोब्बा थानाय आरो आबाद आबादजों लोब्बा लाखिनानैनो बेफोरखौ खुंनाय जायो नालाय जोंनाहाय मोसौनो गिबि जाहोग्रोनाय जायो आरो। बे फिथा सिथावफोरखौ जाहोनायनि अनगायैबो ओ फिथा ओ लोगोसेनो फसल जाग्रा मुवा जाहोनायनि अनगायैबो सिबिं सबाय दालि लगाय ल'थायैबो रुनानै मोसौनो जाहोनाय जाबावो आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा मागोनि मुंथियै बानायनाय जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादफोरखौ आनान गसाइ बा बोराइ बाथौनो आरो थैनानै थांनाय न'खरनि ओ मानसिफोरनोसो बे मुंथियै हरावनो बाउग्रोनाय जायो बिनिफ्राय अखानायैसो जोंनाहाय फुंनिफ्राय मानसिफोराहाय ओ जानाय लोंनायावहाय आखाय होयो आरो बा जाग्रा मुवाफोरखौहाय जानाय जायो आरो फिथा सि थावफोरखौहाय। बेनि अनगायैबो जोंना मा जायो मागोनि गिबि सानखालिनो न'खरनि सा सोद्रोमा फोराहाय बा सुबुंफोराहाय दैमा बा बिलोफोराव बा दुगैस्रां लोबस्रां खालामो आरो दुगैस्रां लोबस्रां खालामो। जोंना फोथायनाय दोङो जे बे सान ओंखारनायनि सिगांनो जोंना दुगैनांगौ आरो माने बिदि नेम दङ आरो फोथायनाय दङ मा मोनसे दाउखा सिला नुब्लालायनो बादुवा जायोनो बेनिखायनो जोङो दाउखा सिला नुनायनि आगोलनो सान ओंखारनायनि सिगांनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै ओ बेलागुरनि अर सायो आरो आरो मोनसे फोथायनाय दंबावो जे बे बेफोरबायदि खालामनानै बेलागुरनि अर सायोब्ला लायनो ओ मोरजिया जानाय बा नोरजिया जानायफोरा राखाङो होननानै जोंना साननानै लायो आरो। लोगोसेनो आरो जोंना मोनसे नेम दंबावो बे नेमानो जाहैबाय बाख्रिनि सोरगिदिं इन्जुराव गोबोरखि गोथां लिरसननाय। बे हाबाखौ जोंना मागोनि गिबि सान फुंबिलि सान ओंखारनायनि आगोलावनो खालामनाय जायो आरो। बेबादि खालामब्ला लायनो बिमा माइनावआ बायजोआव ओंखारलाङा होननानै फोथायो आरो। बेनिफ्राय बे साननिफ्रायनो बाख्रिनि मायाव जोंना अखाफोर दानसे आखाइ होनायनि जोंना बर'फोरावहाय नेम गैया आरो लोगोसेनो जोंना आरो मोनसे नेम दंबावो बे जाबाय दावखा सिला नुनायनि आगोलनो फुंबिलियावहाय जोंना मा खालामनांगौ फिथाइ थाइग्रा बिफां लाइफांफोराव ओ माइ जिगाब खास'नना होनांगौ आरो। बेफोरबायदि खालामब्लालायनो फिथाइ थायनो रोङि बिफांफोराबो फिथाइ थायो। लोगोसे जायफोर फिथाइ थायगाग्रा बिफांफोराबो ओ फिथाइ थायो होनना फोथायो आरो दा जोंना बिदिनो मागो दमासि खौ ग्रोम ग्रोमै फालिबोनाय जायो नेमखान्थिफोरनि गेजेरजोंबो दा आंनि बुंनांगौआ बेस सेनोसै नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनो सानदों नामा नोंथां?
औ हब्ला आं नोंथांनो मा होनो बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि फोरबो जोंना बैसागोनि सोमोन्दै खोन्थानोसै
औ।
जोंना मा होनो बैसागोआबो जोंना मा मोनसे आबाद गाहायफोरबो जोंना बर' नि बियो मा देरसिन रंजालिफोरबो नङा होमबा जोंना मा मानो होनबा रंजालि फोरबो होनबा लोङो बे बैसागुआव जोंहा बिराद मा होनो रंजा बाजायै खुंनाय जायो आरोना बैसागो फोरबोखौ जोंना दा बैसागो फोरबोनि जागायनाय साना जोंना मा जायो सैत्र मासनि जोबनायनि बे जायो जोंना नङा होनबा सैत्र मासनि जोथा सानखालि जों ना मा जायो मोसौ बैसागो जायो जोंनिया संक्रान्ति होननाय जायो बेखौ। मोसौ बैसागो खालि जोंनिया मा खालामनाय जायो जोंना बै मा होनो साराय बा थौफोरनि हांगारखौ हखनानै थाव गुबै मा होनो मोसौनि मोदोमफोराव ओमफ्राय मा होनो थारायबा मा होनो लोगो हाग्रा मोनथाम मोनथाम खानानै मा थफा थफि मा होनो दागो होनाय जायो आरोना जोंना। फोथाफोरखौ थुना होनाय जायो मोसौफोरनि मोदोमाव। बिनि उनाव मा होनो बिनि उनाव जोंहा माखासे मा होनो बेसादफोर नागिरनानै लानाय जायो जेरै फिफां लाइफांफोर जोंना मा मोखोना बिबार बा बिलाइ बा मा होनो दिगि लेवा रायदों थ' बेबायदिनो माखासे बुस्थुफोर नांगौ जायफोरखौ बिनि उनाव जोंना मा न'आवनो माखासे मा होनो लाव फान्थाव हालै बेफोरखौ हानानैबो जों नामा बै औवानि माबाजों टिउवेलजों जोंना मा दांसे दांसे माला सुनाय जायो नङा होमबा? बेनि उनाव जों नामा माल लादोंसे लानानै रायदों मोनसे ब दिि गिलियावआव मोनसे बिबार मोनसे लानानै जेनबा जोंना न'नि खना खनाफोराव थुनानै होनाय जायो नङा होमबा आरो मा होनो जोंना मा बाथौफोराव बा लामानि गेटफोरावबो जोंना खानानै होनाय जायो बेबायदिनो जोंना मा होनो बिनि उनाव बेखौ थुखांनायनि उनाव जोंना मा जोंना आरो माखासे बै सिगाङाव मा होनो लाव फान्थावखौ हालदै हानानै लानायफोरा बेफोरखौ जों नङा सारै सारै जोङो दैमासिम मोसौफोरखौथ' जोङो दैमायासो थुखैयो नालाय दैमाफोराव दैमाफोरसम होलांनाय जायो आरोना जोंना बे ओमफ्राय मोसौ गोलांनायाव जोंना मा दिगि लेवाखौसोङो लावथि हिसाबै लानाय जायो आरो मानो होनबा बेलेग गनफोर बाहायनाय जाया आरो जोंना मा बे लाव फान्थावफोरखौ मा सारै सारै जोंना मा होनो लाव जा फान्थाव जा जोंनि मोसौआ बलद बलद जा बोसोरै बोसोरै हानजा हानजा बिदि होननानै
सल' खनै खनै होलांनाय जायो आरोना जोंना बेबायदिबो बुङोब्ला जोंना मा जायो जेनेबा मोजां जायो बलद बलद मोजां बुजिहानै जोंना मा फोथायनाय दं आरोना बेनो जोंना मोसौ बैसागो जजों जोंना अखानायै जोंना मा जागायो बैसागोनि मा सेथि बा एक थारिख गिबि सानाव जोंनाामा मानसि बैसागोआ जागायो आरोना जोंना मानसि बैसागु जोंना गिबि दिनखालि जोंना मा खालामनाय जायो जोंना न'खरखौ फोबस्रांनानै गथ'फोरखौ लुस्रांनानै जोंना मा न'आव जोंना गावबा गाव नेम बायदि मा इसोरखौ सिबिनाय जायो आरो गला जोंना जोंना बेबायदिनो जोङो मा इसोरखौ सिबिखांनायनि उनाव मा उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ मा खालामो खुलुमोबा मान बावो आरो मा होनो गिदिरफोराबो उन्दैफोरनो मा होनो अननाय होयो आरोना बिदिनो बेबायदिनो मा होनो सोरबा सोरबा रानग्रा जोमग्राफोरबो होयो जेरै दख'ना गामसा बर'फोर हिसाबै बिदि बिदिनो गिदिरफोरखौ अननानै उन्दैफोर नो बिदिनो फैसाफोर होयो आरो ना अन्थोब महरै आरो माखासे गानग्रा जोमग्रा बेफोरखौ होयो सोरबा सोरबा बिनि उनाव जोंहा मा जायो जोंना गामियावबो मा होनो ज' ज'मा गेलेनायफोरा दं आरो ना जोंना बैसागुआव न'खर न'खर थांनानै मा मागिलायनायफोरा दं जोंना जोंना मागिनायाव मा जायो जोङो मा होनो न'खर न'खर थांनानै मागिहैनो जोंना मा गाव सोरनाव मा जाग्रा लोंग्रा दं बिखौ मा मागिग्राफोरनो होनाय जायो आरो ना मागिग्राफा‌ ज' ज' जेनेबा बुरैया बुरैजों बोराया बोराइजों सेंग्रा सेंग्राजों ओमफ्राय सिख्लाफ्रा सिख्लाजों गथ'फ्रा गथ'फोरजों बे ज' ज' मागि हैैलायो आरो मागि हैनायाव सोरनाव जेनेबा मा जाग्रा लोंग्रा दं बेखौ होयो आरो ना बा जौ लोंग्राफोरनि थाखाय जौखौबाय जों बिदिनो लाब्राफोर आरो लाब्राबो सोरनावा बेदरफा बेदर होयो आरो बिदिनो मा होनो जौ लोङिफोरनि थाखाय सा एबा थान्दाफोर होनाय जायो आरो ना मेथाइफोरजों लोगोसे बेबायदिनो मागिखांनायनि उनाव जोङो जोंना मा हाबाफारि लाबावो जोंना गामिफोराव माखासे मा बादायनाय हाबाफारि खन्थाइ लिरनाय बा खन्थाइ आवरायनाय बेबायदिनो मा होनो जेनेबा हांसो हमनाय खाबादि खेलाफोर थालिर गाखोनाय बेबायदि माखासे खेलाफोर लानाय जायो जोंना फुंनि समाव आरो जों मा जेनेबा बेलासि समखौ जोंना मा माखासे माने हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय लानाय जायो आरोना जेनेबा मोसानाय सल' खननाय फाव दिन्थिनाय बायदि फेस्ला मा होनो दिन्थिफुंनायफैदों जों नामा गाजा गोमजायै जोंना बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना बेदिनो जेब्ला माबि माबि माबि थांगोनबा जोंना माबाफोरा जोबगोन होनबा जोंना मा जोंनि जायगायाव मा सातदिन थांनाय समाव जोंहा मा जायो साथिथि होननाय मोनसे मा होनो जानाय हुदा दं आरोना जोंना बे साथिथि मिथि जोङो दाउ बेदरबा अमा बेदरजों लोगोसे नामा सातथा मैगं खांनाय जायो आरोना जेनेबा थागोन मा होनो खिफि बेन्दों मैथा मैथा बांगाल मैथा गोजा बेबायदिनो मा होनो थालिर फस्ला खान्थाल बेफोरबायदिनो गासै मा होनो मानामुनि बायदि रोखोमनि मा होनो जारिफोर मैगंफोर बाहायनानै मा लगाय लथाय खालामनानै जोंना नामा गोखा गोखै जानाय हुदा दं आरो जोंहा माखासे बेयाव मा होनो थारायफोरबो होयो थाराय दौस्रेम थायना सि बिलाइफोर फोर बेबायदिनो जों नामा जायखिजाया जिथा मैगंफोरखाङो नामा अ स्निथा मैगं खांनानै जोंना जाथिथि जानाय जायो आरोना बेबायदिनो मा होनो जोबोद गाजा गोमजायै जोंनामा बैसागो फोरबो जों नामा बर'नि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जों नामा खुंनाय जायो आरो ज बर'नि दोरोङारिजेनेबा हुदा आखुफोर जेनेबा गाननाय जोमनाय